हेल'।
हेल'।
हेल'।
खोनादों नोंथां?
हेल' नोंथा।
औ औ।
खोनादों ना?
खोनादों औ, खोनादों नोंथां।
मोजां ना नोंथां?
औ, मोजां नोंथां।
उम उम, जोङो दायो आबादनि सोमोन्दैनो फंनैसो रायजलायनोसै नामा?
औ औ, नोंथां।
उम दायो नोंथाङानो सुरु खालामग्रोनो ना आं खालामनो?
नोंथाङा सुरु खालामग्रोदो नामा।
उम उम दायो जोंहा आबादनि सोमोन्दै दायोथ' दैज्लां बोथोर, नङा होमबा नोंथां?
औ, नोंथां।
दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंनि दैज्लां बोथोरनि गिबि आबादाथ' जोंहा माइयानो जाहैबाय दायो।
औ नोंथां औ।
माइ गायनाय बोथोर दा माइखौ माबोरै गायो आं फंनैसो बिदिन्थि होनि नामा नोंथां नोंनो?
औ नोंथां होदो औ।
ओ जोंहा दायो गायनाय-फुनाया सलिगासिनो दङ । ओ माइ खौ माबोरै गायो होमब्ला जोंहा गिबियावहाय माइ खोथिया फोनो थाखाय माइ दोनग्रोयो थांनाय बोसोरावहाय मोनसे बा फैगोन बोसोरनि थाखा य थांनाय बोसोरावनो माइ दोनग्रोयो । जाय माइखौ जोंहा खोथिया फोनो थाखाय माइज्लि माइ होनना बुङो । बे माइजलि माइखौहाय फो नायनि उनावहाय जोंहा खोथिया जेब्ला गायजानाय बायदि जायो अब्ला जोंहा दुब्लिखौ खेबसे हालौग्रोना ला यो। जाय सेथि खेब हालौवनाय बे हालेवनायखौ जोंहा खारायनाय होनना बुङो। बेनिफ्राय जोंहा दुब्लिखौ थामथि खेबसिम हालौवो ओ सेथि खेब, नैथि खेब थामथि खेब थामथि खेबसिम हालौवो बेनि उनावहाय माइआ गाय जानाय जायोब्ला थामथि खेबसिम हालौवो। ओ थामथि खेब हालेवनानै जोंहा माइखौ गायनाय जायो। ओमफ्राय माइखौ गायखांना नै जोंहा बिदिनो नांगौबायदि दै जगायना होनाय, नांगौ बायदि हासार होनाय बेयो आबादारिनि सायाव जाबाय। दा जोंहा माइ गायनायनि बेलायाव आगोलनि गोदोनि आरो दानि नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। जेरै-गोदो गोदो गोदा य जोंहा माइखौहाय नांगोलजोंनो हालौवना गायोमोन आरो फुनाय फुनाय, हानाय गासिबो जोंहा मानसियानो मावोमोन दायो बिगनि-बिगियाननि मदद बाय दियै टेकनल'जिया जुगनि दारै जोंहा दायो ट्रेक्टरनि ट्रेक क्टर बाहायनानै ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय ट्रेक्टरजोंनो गायनाय, ट्रेक्टरजोंनो मारा होनायखौ नुनो मोनसै आरोखि। ओ बिगियान बिगियाननि मददजों जोंहा गोबाव समनि जि-जिसे साननि खामानिखौ जोंहा साननै बा सानथामनि गेजे राव फोजोबनायखौ नुनो मोनो आरोखि आरो गोदो-गोदाय जोंहा गोदो-गोदाय जोंहा जे माखासे जायगाफोराव खम बिबाङै अखा हानाय जायगायाव जोंहा हाजोनि गोलैबोनाय दै बा माखासे दंग'निफ्राय सारैनो सारनानै माइ गायोमोन । दा बैफोरबायदि अखा हायै जायगायाव जोंहा गोदो-गोदाय एम्बु हाबा होनायनि नेम-निथि दङमोन आरोखि। दायो बे एम्बु हाबा होनाय नेम-निथिखौ खम नुनो मोनसै। दा नों बिथांमोननावहाय माबायदि गायो माइखौहाय माबायदियैहाय मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं फोरमायनोसै नामा होमबा।
औ औ दे फंनैसो बुंना होदो।
जोंनिजोंबो नोंथाङा जा बुंदों बेबायदियैनो गायो माइखौ। गायनायाथ' दा दा दैजां बोथोर नालाय अखा हाबाय बयनिबो दुब्लियाव दै थाबाय नोंथां। दा जोंना दुब्लियाव दै थाबायना बयबो फिन खेब दुब्लियाव दै थानायखाय जोंना गामियाव बयबो सुबुंफ्रानो ट्रेक्टर आरि लानानै हालेवग्रोयो खेबसे हाखौ गुरै खालामनो थाखाय नोंथां। हाखौ गुरै खालामनानै लाग्रोनानै नि जाहोना मा जोंहा फिन खेबसे हालेवबावो माइ गायनोसै गायनोसै समाव।
औ औ नोंथां औ
बे समाव जाहाथे जोंनि हाया गुरै एबा गेल गेल मोजां माइ गायनायाव जेबो खस्थ' मोनैनि थाखाय जोंहा सिगांनो हालेवनानै लाखानाय जायो नोंथां। ओमफफ्राय दायो जोंना माइखौ नोंथाङा जा बुंदों बेबायदिनो गायो जोंनाबो । मानि माइखौ जमायनानै दोननाय माखासे गायनो बोसोरनि थाखाय। जमायनानै बस्थायाव सोना दोननाय माइखौ सिगां हालौवनानै लांदां हायाव फोसाबनानै लान्दां हाखौ खौ फोसाबनानै एवनानै मोजां दुफु थुफु खालामनानै बेयाव खुैनानै लाग्रोयो माइखौ गिबियाव बिनि उनाव माइआ लासै लासै जेब्ला जौ लाङो अब्ला सम फैनाय सम फैनाय लोगो लै बेखौ फुनोसै बेखौ फुनानै। बे हालौनाय बे हालौवनाय जायगायाव फिन खेबसे हालेवफिनबावा जेब्ला हाया गुरै जायो बेयाव गायनो गायो। आरोखि नोंथां ओमफ्राय जोंना बे गायैनि सिगां नोंथां। आलिखौ मोजां दाननानै लाग्रोयो आलिखौ साफ साफा खालामनानै लाग्रोयो जाहाथे दैया मोजाङै दिदोमै थ थायो दैयाव । दैया मायाव खोनादोंना नोंथां?
हेल' नोंथां औ औ औ नोंथांखौ
होनदोंना ज दाननायनि जाहोना मा जोंना दै अखा हाबा बे अखा हाबा दुब्लियावथ' दैया थाबाय थानो नागिराना जेब्ला जेब्लानाखि आलिखौ मोजां मथन थेनानै दोना अब्लासो दैया जमा थायोना जोंना नोंथां जेब्ला नों आलिखौ थेनानै नानै दैखौ जमा दोना अब्लाथ' म माइया मोजाङै जानाय नङा ना नोंथां। जोंना माइखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नोंथां आलिखौ सेना होनाय जायो जेब्ला हाग्रानि दै फैयो अब्ला दैया मोनसे दुब्लियाव हाबोबा बेखौ जावफ्लं जावफ्ल फ्लं दैखौ रानसारना होनाय जायो आरोखि माखासे फैयै दुब्लिनि दैयाव। माखासे फैयै जायगायाव जेरै माखासे जायगा दुब्लियाव लांदां लांदां थायोना जेनेबा दै सौहैाया बेयाव नोंथां जोंना जाम्फै नाला जावनानै बेहाय लाबोनानै दैखौ समान जायगायै रानसारना होयो जाहाथे माइया मोजाङै समान। रज'लाङो मोजाङै हासार मोनो मोजाङै दै मोनो। आरो जोंना। माइनि अनगा गोबां आबादबो मावो जेनेबा दा दैज्लां बोथोराव फाथोबो गायसोगारो जोंनिजों नोंथां फाथो खौ माने फाथोखौ जों नारजि ओंख्रिबो मोनो फाथोनिफ्राय नोंथां नारजि ओंख्रिबो मोनबाय फाथो सिनायबो मोनबाय जाहाथे जों दैज्लांङाव अरजन्नायाव बाहायो फा दोसोनायखौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ-औ खोनादों-खोनादों।
खौ जेनेबा जोंना अर फोजोंनायाव बाहायो नोंथां उम ओंखाम-ओंख्रि संनायाव
दाथ' दैज्लां बोथोराव नोंथां अर सुनो बिराद गोब्राब जायोना नोंथां। बिनि थाखायनो जोंना फाथै सिनायखौ मा सु-सु फाथो सिनाय याव अर सावनानै बन गेजेराव सोनानै अरखौ फोजोंनाय जायो नोंथां।
औ-औ
बिनि बागै जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो हाबाय अर जोंनायजों ना नोंथां फाथै सेरनायखौ माबोरै मोनो होमबा नोंथां फाथो सायखौ मोननो हायो जोङो फाथोनिफ्राय ना नोंथां । फाथोखौ जेब्ला खुयो फाथोआ खुयैखांनानै जेनबा देरो अखा मोननानै गोजो-गोजौ-गोजौ जाबोयो जेब्ला फाथोआ जेब्ला देरनानै फाथोआ दानजानाय सम जायो। दानजानाय सम जानायाव जोङो फाथोखौ दानखांनानै जुथुम-जुथुम खानानै नोंथां दैयाव सोमनानै दोनो नोंथां दैयाव सोमखां-सोमखांना दोननायनि उनाव नोंथां बेखौ जोङो जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ दैनिफ्राय आखाइ जों जिरो आरो नोंथां आखाइजों जिरनानै बे फाथो बुजुखौ आलादा-आलादा खालामो आलादा खालामनानै फाथो सिनायखौ आलादा खालामो नोंथां।
फाथो बुजुखौ जोङो आलादा खालामनानै बेखौ जोङो रां आरजिनायाव बाहायनाय जायो जेनेबा नोंथां आरो फाथोखौ होनोबा गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जेनेबा दुरुं बानायो फाथोजों बायदि बायदि रोखोमनि बेसाद बानायो नोंथां
आरो फाथो सिनायखौ जोङोथ' गुबैयै अर- अर जरायनायाव बाहायो
उम-उम औ-औ
नोंथाङा आबादनि बागै माखासे खो खोथाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां?
ओ नोंथां हागोन-हागोन ओ आबादनि बारैथ' जोंहा दायो दै ज्लाङावहाय जोंनियावहाय फाथो आबादखौहाय दैज्लाङाव खम मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ
जायनाखि बार'मासिया होननाय मोनसे फाथो दङ जोंनियाव
औ नोंथां
बे फाथोखौ जोंहा मेसेङावनो मावो आरो मेसें जायनाखि मे-सुखान आबाद होननानै बुङो जोंहा गोदान आबाद मेसेङाव मावनाय जेरै फाथोआथ' थाखाबायानो फाथो सबाय सिबिं देमसि बेसर बायदि-बायदि आबादआरो आरो नआव जानो थाखाय आलु, मुला, लाफा ओ गरसि बायदि बायदिखौ जोंहा मेसेंङाव गायनाय नुनो मोनो दा जोंनियावहाय लकेल ओ जोंनि आ गामिनि आबादारियाहाय बांसिनैहाय जुखाम आरो सबाइ आबादखौ बांसिनै मावनाय नुनो मोनो आरो ओ बुंनो थांङोब्ला जोंहा जुखाम आबादखौ बांसिनै माव जाहोना नोंथां ओ जुखाम आबादा रांखान्थि बिथिंङावहाइ मोजां मुलामफा मोनो रां मोजांङैनो रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो सबाया आबादखौ मावनायनि जाहोना जाबाय जोंहा सबाइ आबादाव मोननै मुलाम्फा मोननो हायो मोनसेया जाहैबाय जोंहा स सबायाइ फिथाइखौ ज हाथायाव हाथाय गलायाव जोंहा फाननो हाखायोआनो ओ नैथिया जाबाय जोंहा सबायाइनि जायनाखि साबा सबाइनि जेब्लानाखि जों सौ बा ट्रेक्टरजों मारा होनानै सबायनि जायनाखि बेगरा आलादै गबाय आरो सबायनि साबाया आलादायै गबाय बै साबाखौ जोङो सावनानै खारदै महरै बाहायनाय जायो आरोखि बे खारदैखौ जों खाथिनि गलायावहाय नांगौ बायदि राङाव नांगौ सोलिनो हानाय बायदि राङाव जोङो फाननो हायो बिनि नि थाखाय जोङो सबाय आबादखौहाय जोंनि आबादारिफोरा बांसिनै मावनाय नुनो मोनो सबाय आरो जुखाम बे मोननै आबादखौ बांसिन नै मावनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा नखरावबा नआव जानो थाखाय जोंहा मुला मैद्रु लाफा बेफोरखौहाय नआव जानो थाखाय गायनायखौ नुनो मोनो फोराव फानफैनाय माखासे मुवा बेसादफोरा रासायनारिक हासार जेरै एम अ पि पटास इउरिया बाहायनायनि थाखाय हाथाइनि ओ जानाय जानाय माखासे मैगं जों बायनानै जानाय जाया ओ नआवनो गायनानै जोंनि गा गामिनि बा खाथि खालानि आबादारिफोरा नआवनो रासायनारि हासार बाहायालासे ओ ननि दिनो जायनाखि गोबोर गोबोर हासार होनना बुंङो बे गोबोर हासारजों फेदेरनाय माखासे मैगंफोरखौनो जोङो बायनानै जायो आरो ना खोनादोंना नोंथां ओ दा नोंथां जोंहा सम समाबो जाबाय एसेनोसै नामा दिनैनि रायज्लायनाया मालाबा रायज्लायफिननोसै
औ दे नोंथां होमबा
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां गो
मोनाबिलि नोंथां